औ बोरै दं नोंथाङा।
आं मोजाङै दं नोंथां।
औ। बिदिब्ला आं नोंथांखौ ओ फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय। दिनै आङो नोंथांजों। ओ बर'फोरनि जानाय लोंनायनि बागै एसे सुंद'यै सावरायनानै होननानै। हरनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो दसे समखौ होनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिनो जोंना। थ' बर'नि जानाय लोंनाय होनोब्ला गिबियावनो जोंना अनला ओंख्रि ओ सबायाइ ओंख्रि नाफाम। बायदिखौनो जोङो ओ जोंनि खुगायाव बर'नि ओंख्रि होनबा बेफोरनो गिबियै फैयो नङा होमबा।
औ औ नंगौ नोंथां।
ओ।
बिदिनो जोंना बर'नि ओंख्रि होनोब्ला खायसे खायसे ओंख्रिया बर'नि ओंख्रिल' नङा जेरै अन ला जों दाउ सबायाइजों ओ नारजिजों अमा बेफोर जोंना बर'नि धोरोम जोंबो गोबां गोथौयै सोमोन्दो गोनां।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ औ। बिदिनो ओ अनज्लाजों दाउजों संनायखौ नोंथाङा आंनो सुंदयै फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ।
बिदिनो जों अनलाजों अनलाजों दाउजों स संनायनि ओंख्रिखौ आं माने एसे फोरमायनोसै आरो जाखिनि रोंगौ बेखिनिखौ। बिदिनो जोङो अनलानो अनला संनो थाखाय जोङो माइरंनि गोनांथि जायो माइरंखौ जोङो दसे सम सम सोमना दोननायनि उनाव सुखांना दोननाय जायो। सुखांना दोननायनि उनाव बेखौ दिंखि एबा मिक्साराव उननाय जायो गोदोनि दिनावथ' दिंखि आरो उलार दंमोन आरो ना नोंथां नाथाय दानि जुगाव मिक्सारजोंसो बांसिनानो माबा खालामनाय जायो आरो ना गुन्दै खालामनाय जायो।
औ नंगौ।
औ बिदिनो बेखौ लाबनानै उम जाखिनि जोङो दाउ बेदर दाउ बेदरखौ जोङो सारायाव एवफ्रानबाय एवफ्राइन फ्राननायनि उनाव बेखौ बेलेगाव बोस्लायना दोनो बोस्लायना दोननायनि उनाव जा सारायाव जों दाउ एवदो बेयावनो जोङो सेम सारयावनो दै हो फिनबाय दै होनायनि उनाव दैखौ जोङो एसे गोदौ होबाय आरो ना नों थां गोदौ होनायनि उनाव जा खिनि जोङो अन गुन्दै माने माइरंनि गुन्दै देदोंमोन बेखौ माने बे दै गोदौनायाव एसे फ्रि फ्रियै सारनानै होनांगौ आरो ना। बिदिनो ओरै गोदौवा जासे जेनबा ओरैनो जेनबा मुथा मुथायै गारना होयोबा माने गथ ग'था ग'था जायो आरोना ओमफाय ओरैनो आखाइजों एसे फ्रि फ्रि होनांगौ। फ्रि फ्रि होनायनि उनाव जाखिनि मस्ला मस्लि नांगौ बेखिनिखौ होनाय जायो होनानै खारै होयो खारै होनानै बेदरखौ हरो हरनायनि उनाव गोबौ गोदौ होयैनाय जायो आरो ना जेनबा। गोदौ होनोनानै बेनो जाहैबाय आरो अनलानि अनला ओंख्रिया नोंथां।
औ नंगौ।
औ।
जोंना बिदिनो अनज्ला ओंख्रि होनोब्ला ओ बर'फोरनि थाखाय इंख्रिल' नङा बियो ओ मा मानोना जोंना बेखौ गोबां ओ बायदिसिना ओ फुजा फाथालफोराव बारि बाहायनाय जायो। बिदिनो जोंना बे ओंख्रिया नङाब्ला जोंनिखो ओ बे कर्मफोरखौ जाफुंनायखौ जोङो नुनो मोना जेरैहाय जोंहा ओ हा बर'नि हाबा होननानै बुङोब्ला जोंना अज्ला ओंख्रैखौ नांथारगौ।
औ नंगौ नोंथां
ओ ओंखाम गोरलै जानाय एबा ओ ओंखाम गोरलै जानाय होननानै बुंङो बेयावबो जोंहा अनला ओंख्रिखौ नांथारगौ जायो।
औ नंगौ
बिदिनोहाय जोंहा बरनि हाबा होनोब्ला ओ बे ओंख्रिखौ जोंहा खैनाया ओ इसिं सि खैना एबा हिन्जाव गोदाना जोंना इसिं सिङावनो देनानै ओ बे ओंख्रिखौ संनानैहाय जोंहा हौवानो एबा एबा रायजो राजानो जाहोनांगौ जोंङो बे नेमखौ नुबोगासिनो
औ नंगौ नोंथां
औ आ बेनि अनगायैबो जोंना जानाय लोंनाय होनोब्लाथाय जोंना बर'नि जौ बेफोरबो जोंनो आ गोग्लैफायो जानाय लोंनायाव मानो होननानै बुङोब्ला ओ जौआबो जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोफायनाबाय थानाय मोनसे ओ बेबो मोनसे जोंनि ओ लोंग्रा जिराद बे औ बे जौखौ ओ जोंना दा जेरै आसाम सोरखाराबो जोंना दाखालैसो बावै ओ गनायनानै लाबाय बिदिनोहाय जोंहा ओ बर'फोरा जौ सोंनायजोंबो गोबां ओ रां आरजिनायजों लोगोसे ओ बिदिनो जोंना बायदिसिना आलासि बायदिसिना फैयोब्ला। होनाय जायो बे जौखौबो।
औ।
औ बिदिनोहाय जोंहा आरोबाव बेनि अनगायै। बो। जौ जौआ मोननै रोखोमनि दोङो जेरै जौ गिसि आरो जौ गोरान।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेनिनो आङो जौगिसि संनायनि आदबखौ नोंथांनि सेराव एसे। आंनि रोंनायखिनिखौ फोरमायलांसै।
औ औ।
औ जोंना जौ संनाय होनोब्ला गिबियावनो माइरंखौ। नांगौ जायो बेनि उनावहाय। जोंहा जौ सोंनो थाखाय जोंना एमाव बे गैयाब्ला ओ जोंना जाफुङा। बे बे एमावखौ जोङो मोखोना बिलाइ बायदिसिना। मफ्राय बानायनायखौ नुबोदों बेनिफ्राय जों औ। जौ संनो थाखाय जोंहा गिबियावनो माइरंखौ। जखानि लानानै। बेखौहाय जोंहा ओ मोजांङै। सुनानै दसे फोराननानै संनाय जायो। एबा दैखौ गुदुं खालामनानै बेवहाय होसननानै बेखौ संनाय जायो। जायो जेब्ला बियो मोनो औ अब्ला बे। खौ दसे समनि थाखाय एरनना दोननाय जायो। एरनना दोननायनि उनावहाय जोंहा बेखौ एमाव। सिफ्रुना लानानै जोंहा बेखौ दै होयै होयै एसे एसे सारै सारै। फोननाय जायो बिदिनो फोनखांनानै जोंहा। दसे सम दोननायनि उनाव जोंहा जोंनि। बायदिसिना बाल्थिं एबा खान्था। बेफोराव जोंना सोनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोनो। सोना दोननायनि उनाव बियो जेबोब्ला रोसि जायो अब्ला। बेखौ जोङो खायसे खायसेया थाबबो लोङो आरो खायसे खायसेया जोंना। ओ माइब्रानि जुमायखौ। गोबाव समसिम दोननाबो लोंनाय आरो बेफोरखौ संनानै। फाननानै जोंहा। बर' आइजोफोरा गोबां रां खामायनायखौबो जोङो नुबोदों जेरैहाय जोंहा मायबा मोनसे। ओ बर'फोरनि। माबा मोनसे ओ फांसन बायदिसिना जायोब्ला अब्ला जोंना बे। जौखौ फाननायखौ जोङो नुनो मोनबोदों।
औ नंगौ नोंथां।
औ। बि। ओ बिदिनोहाय जोंना। बर' आइजोफोरा गोबां जौ संनानैबो रां खामायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ। बिदिनो ओ नोंथाङाबो ओ आंनो सबायजों। ओ साम' संनायनि आदबखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
औ।
औव बिदिनो जों सबाइखौ हाखर एबा दैमानिफ्राय लाबोनाय जायो आरोना
औव
साम'खौ साम'खौ हाखर एबा दैमानिफ्राय लाबोनानै बेखौ जोङो साननै सानथामनि थाखाय सोमना दोननाय जायो आरोना नोंथां। बिन बिनि मैलाया खारथों होननानै। बिदिनो सोमना दोननायनि उनाव बिखौ बिनि जा माने साम'नि मोदोमनि सायाव थाखोन मोनसे दं आरोना बेखौ माने बोखारनाय जायो आरोना नोंथां। बोखावनानै बेखौ गोबां बिदिनो हुनाय जायो आरोना।
औव
खारै खारै होनानै माने बेखौ हुना बस्थायाव सोनानै हुनाय जायो आरोना हुनानै बेखौ बिनि माने बिनि साम'नि खिथु उननिखौ एसे दाननाय जायो आरोना नोंथां। औव बिदिनो दानायनि उनाव बेखौ साफा ओ साफा खालामना लानायनि उनाव बेखौ माने थावआव थाव एसे होनानै गोबाव एवफ्रामनाय जायो आरोना नोंथां।
औव
एवग्रनानै बेखौ बिदिनो साइदजआ दोन्थ'बाय दोन्थ'नायनि उनाव बि बे सेम सारायावनो माने दैखौ हर दैखौ होयो होनानै गोदौहोयो। गोदौहोनायनि उनाव सबबायखौ होयो। सबायखौबो बिदिनो खारै संख्र्रि होखानानै गोदौहोनायनि उनाव माने सागं सानाय जायो आरो ना नोंथां।
औव नंगौ
सागं सानायनायनि उनाव बेयाव आरो जाखिनि मस्ला नांगौ बेखिनिखौ होयो होनायनि उनाव आरो सामुखौबो बिस सबायजों लोगोसे संफाहरनाय जायो आरोना संनायाव बेखौ दसे गोबौ दसे गोबौ गोदौ होनाय जायो आरोना नोंथां।
औव
औव बिदिनो जायो आरो आं रोंगौखिनिखौ फोरमायबाय आरोना नोंथां।
औव नंगौ नोंथां बिदिब्लाथ' जोंना बर'नि ओंख्रि होनोब्ला जोंना खारदै बे जोंना गैयाब्ला ओ जाफुङा।
औव नंगौ नोंथां।
औव बे खारदैखौ माबोरै बानायो आं नोंथांनो एसे ओ नोंथांनिसिम आंनि रोंनायखिनिखौ आंङो फोरमायनानै होनोसै।
औव औव नंगौ नोंथां।
औव जोंहा खारदै बानायनो थाखाय गिबियावनो जोंहा थालिर बिफांनि गोनांथि जायो।
औ
बे थालिरखौ जोंहा दानफैना लानानै दानफैना लानायनि उनावहाय ओ बेनि सिङाव थानाय हा सिङाव थानाय रोदाखौबो जोंना जाव खना लानाय जायो। बेखौ जावखांनानैहाय जोंहा गोबा गोबा ओ दाननायनि उन दानना लायो जेहाथे सान्दुंआव फोरानबा थाब ओ रानो। आरो बिनि आरो बेनिफ्रायहाय ओ फोरानखांनायनि उनावहाय ओ जोंना उम थालिर बिफांखौबो ससे ससे हानानै ओ मोजाङै जिरना लायो जाहाथे बेबो सान्दुंआव थाबरानो बिदिनो जोंहा बे बेखौ सानदुंआ फोरानो साननै सानथामसो मोजाङै एरथुम एरथुम। बिदिनो फोरोंखांनायनि उनावहाय जोंहा जेब्लाय बेयो ओ खामनो आरो खाम ओम राननानै मोजां खामनो जायो अब्ला बेखौ जोंहा मोनसे मोजां जायगायाव सावनानै होयो।
औ
आरो बेखौ सावनायाव ओ जाहाथे ओ मोजां सावो जेरैहाय जोंना फिथर एबा बायदिसिना बेफोरबायदि थायैखाय थायै बायदि जोङो मोजां बेखौ एरथुम एरथुमहाय सावनानै होयो। बेनिफ्राय सावखांनानै जों बेखौ ओ संग्रायाव लानानै मोजाङै से सालिनाय जायो सालिखांनायनि उनावहाय जोंहा बेखौ ओ न'सिम लाबोनानै लायो न'नि बाल्थिं एबा बायदिसिना ओ नारेंखलनि खरखा बायदिसिना जोङो सिंखिंहाय सफ्लंना लानानै बे खारदैखौ बे खारदै बिगाबखौ जोङो बे सायाव होनानैहाय
औ‌
बेनि सायाव जोङो दैखौ लुनानै होयो जाहाथे बे दैया बे खारदै बिगाबनि जों सरनानै सिंजायै ओंखारलाङो बिदिनो जोङो सिङाव मोनसे बासन फोर हाजावना दोनो ओ बिदिनो जोङो जेब्ला खारदैया सरखाङो अब्ला जों बथल बायदिसिनायाव सोनानै दोनो। बिदिनो जोंनि जाय खारदैखौ ओ जोंनि ओनसोलाव बिदिनो बानायनायखौ आं नुयो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथांजों रायज्लायनानै गोबां मोनथियै बाथ्राफोरखौ मोनथिना मोनना आङो जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ औ गोजोन्थों नोंथां।
गोजोननाय था-थाबाय।
औ गोजोनथों नोंथां।